हेल' नोंथां।
हेल'।
हेल' नोंथां। औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों खोनादों।
औ खोनादों।
औ।
औ नोंथांनिसिम गोजोन मोना बिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो।
औ नोंथांजों आं दसे सम ओम एसे सम संनाय ओं खावनायनि बागै एसे रायलायनो सानदोंमोन नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां हागोन थारैनो ओ दे बिदिब्ला नोंथाङा बुंहोलांदो
औ नों नोंथांमोननि ओनसोल जाय जेरै नारजि ओंख्रि बेखौ मिथिनाय जायो नङा होमबा नोंथां नारजि ओं ख्रिया जेरै बर'नि मोनसे नेरसोन एबा बेबो मोनसे बर'नि ओंख्रि नङा होमबा नोंथां। नोंथांमोननि ओन सोल जा नारजि ओंख्रिखौ मा बायदि रोखोमै संनाय जायो नोंथाङा एसे आंनो सुंद' फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावहाय बिदिनो ओ नारजि ओंख्रिखौ जेरै नारजियाथ' जोंना फाथोनिफ्रायसो जायो नङा होमबा जोंङो बे फाथोखौ औ जोङो बे फाथोखौ फोनाय जायो फोनानै जोङो जेब्ला बे फाथोआ देरबोगोन अब्ला जों बे फाथोखौ बिरायखौ खानानै एबा बिनि दान्थाखौ जोङो हानाय जायो आरो हनानै जोङो बिलाइखौ खानाय जायो बे फा थोखौ जोङो गो थाङैबो बिदिनो एवनानै जानो हायो आरो जाय जेरै मार गोथाव जायो बेबो ओ बिनि उनावहाय जोङो बेनि बिलाइखौ खास'नानै जोङो सानदुङाव फोराननाय जायो आरो बे बे फाथोआनो जोंना नारजि महर जायो आरो गोरानाव गोरान बिलाइ जाबाथाय ओ बिनि उनावहाय जोङो जेब्ला बे फाथोआ ओ नारजि महर जागोन अब्ला जोङो बेखौ ओ बिनि थाराफोरखौ जेरै थारा फिसा फिसा थायोना जों बेखौ मोजाङै बासिनानै लाग्रोयो बेनि उनावहाय जों बेखौ सोमनानै दोननाय जायो आरो सोमनानै दोननानै जों बेखौ मोजाङै सुयो। बेयो गोखादों नालाय बेनि थाखायनो मोजाङै सुनानै जोङो बेखौ खारै होनानै दै होनानै जोङो। रुनाय जायो आरो बेखौ रुग्रोनाय जायो बेनि उनावहाय जोङो अमा बेदरफोर जों बांसिन जायो नालाय
औ औ औ।
बिदिनो जोङो दा अमा बेदरखौबो जोङो मोजाङै एवफ्रामना लायो बिदिनो सामब्राम गुफुर पियास आरो बिदिनो जाब्रां मसला बायदि बायदि मसलाफोरखौ होनानै जोङो लाग्रोबाय आरो बानलुफोरखौ औ बेनि उनावहाय मोजाङ एवफ्रामनानै बे बे ओ रुबाय थानाय नारजिया जेब्ला गेब्लेगोन खारै होनानै रुखायो नालाय गेब्लेब्लाथाय जोङो बेखौबो ओ बे अमा बेदर मोजाङै एवफ्राम खानायाव जोङो बे सारायाव लखबना होनाय जायो आरो बेबायदिहायनो खायफा खायफा ओंख्रि जायो नाथाय खायफा खायफा बिदिनो भाजा रोसि थेब थेब खालामनानै जानाय जायो आरो बिदिनो ओ गोदौब्ला नाथाय बिदिनो संख्रि खारैफोरखौ नायनानै जोङो खांनानै जानो हानाय जायो आरो नोंथां
औ औ
दा नोंथाङाबो जों जानाय लोंनायनि सायावसो सावरायदों नालाय नों थां नोंथाङा दा सबायाइजों साम'खौहाय माबोरै सङो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां थारैनो हागोन थारैनो नोंथां सबाय संनो होनब्लाथ' जोङो जेरै गुबैयावनो सि आवगाय सिगांग्रो सामुन साम' आरो सबायखौ नांग्रोगौ नङा होमबा नोंथां? थिग बेबायदिनो जोङो सबायखौ जेरै जों न'आवनो आबाद मावनानै लाना बुथुमना लाखाना लानो हायो नङा होन होमबा नोंथां
औ
बेबायदिनो जोङो सबायखौ ओ गोदोनो आबै आबौनो सिखायबोनाय एबा दिन्थिबो होखानाय जेरै जों सबायखौ न'आवनो आबाद मावो आबाद मावनानै जेरै फिथाइ होयो फिथाइ होनायखौ बे फिथाइखौ फुना लाबोनानै उखुम मुदा एबा थिं सायाव फोराननाय जायो नङा होमबा नोंथां बे फिथाइया रान स्रेमबा एबा रानबा जों बेखौ मारा होनानै बा जों बुथुमनानै बे फिथाइ ओ बेगर खौ दोननाय जायो जायखौ जों बुङो सबाय नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो बे सबायखौ जोङो दोनथुम नानै जेरै जों सबायजोंबो जानो हायो सबायजों साम'जोंबो जानो हायो ना गोरानदों ओ सबायजोंबो जानो हायो सबायजों अमा बेदरबो जानो हायो नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो सामुनि बेलायाव बुङोब्ला जों जेरै साम'जों सबाय जानो थाखाय जेरै जों सबाइखौ एव साराय गंसेयाव गोरान थाव होहालागैनो एवग्रोना लानांगौ गोन बेनि उनाव बेखौ उलाराव फेरेदना लानांगोन नङा होमबा नोंथां जा हुख्रेमना लानांगोन जों बे सबाइ गथाखौ नङा होमबा नों थां बेनि उनावसो बे खौ सबायखौ होख्रेमखांना लानानै बेखौ दसे सम रुइगानो थाखाय रुइनो मोजां रुयनो थाखाय बे लोगोसे सम सोमना दोननांगौ नोंथां बेनि उनाव जि मनिट एब बा नैजि मिनिटसोनि उनाव बोखांनानै बेखौ बाख्लाया गुगारनो थाखाय मोजां सेख्न' सेख्न' सुनानै बा बेनि बिगुर गोसोम गोसोमखौ गारनाय जायो आरोना नोंथां बेनि उनाव जोङो खौ ओ बे-बेजों संफानो थाखाय साम' नांगौ जायो दै जोंनि खाथि खालानि ओ हाखर एबा दैमा दैसायाव जोङो साम'खौ खन नानै लाबोनानै नोंथां बेनि जा हागाव एबा हाद्रि बालाखौ मैलाखौ गगारनो थाखाय जों बेखौ सोमना दोननांगौ बेनि उनाव बेखौ सुदो हरसे सोमना-सोमखांनायनि उनाव जों जा सबदो जागोन बेदिनाखालि जों बेनि किबु एबा थाखोनखौ गारनाय जायोना नोंथां बेनि उनाव बेखौ खिबु एबा थाखोनखौ गारखांनायनि उनाव जि मिनिटसो बेखौ बेनि दै एसे आरो साम' एसे होखांनानै जि मिनिटसो गोखै खारजि एसे होनानै बेनि सायावनि आइरखौ खार थाखाय जि मिनिटसो खै होनानै दोननांगौ आरो ना नोंथां बेनि उनाव जि मिनिटसो जानायनि उनाव मोदजाङै सुनानै बे सबायखौ सारायाव थाव इसे होनानै एवफ्राननांगौ जायो आरोना नोंथां बे एवफ्रानबाय थानायाव थुफ थाब होनलायनाय बेरबाला सबाइया मोजां गगोन एबा गोथ ओ मोजां जेनेबा एवफ्रनाया जाबाय होननानै मिथिनो मोनो आरोना नोंथां थिग बेबायदिनो ओ एवफ्रानाया मोजां जाबोला जोङो जा सबायखौ एव हुख्रुमनाय एबा जा रुनानै दोनखागोन एबा दोनखानाय सबायखौ बे साम' एवफ्रनायाव लखबना होनांगौ आरोना नोंथां थिग बेबायदिनो बेखौ लख'खांनायनि उनाव जोंनि अरगानिक न'आवनो बनाय बानायना लानो हानाय एबा खारै जायखौ बुङो खारै सरनाय बे खारैखौ बेयाव होनानै जोंनि न'आवनो लकेल मोननाय अरगानिक जेरै हाइजें सामब्राम गुफुर बानलौ जेरै बाजाराव बायनानै मोन मोननाय मस्ला मस्ला जेरै जाब्रां जिरा बेफोरखौ इसे इसे लानानै देनाय नानै बेयाव होबोला साबसिन मोनजायो आरोना नोंथां बेनि उनाव बेफोर मस्लाखौ एसेस से ओ देनानै जेरै सबाय ओंख्रै एबा साम' ओंख्रियाव होनानै दसेस सम गोबौ गोदौ होनानै जोङो जा मोननोसै एबा जा खांनोसै टाइमाव जों नि अरगा लकेल धुनदिया एबा जोंनि जा गंगार धुनदिया होनना मिथिनाय जायो, बेखौ होबा जानो थावसिनो आरोना नोंथांनि। बेनि बेफोरखौ उ आं ओ बेफोर मुवाफोरखौ एबा धोनदिया जेरै ओ गंगार धुन्दिया धोन्दिया बेफोरखौ होखांनायनि उनाव जों जाजानो हानाय महराव फैयो आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
नोंथांमोननि ओनसोलथिंबो थिग बेबायदिनो जायो नामा नोंथां?
औ नोंथाङा दा जेरैबायदि फोरमायलांदों जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो जानाय जायो आरो। ओ औ जोंहाथ' गोबां ओंख्रिफोर दङो मैगं गोथांफोरबो ओंख्रि दङो औ। जोङो हाग्रानिफ्राय जि खांथिंना मोननाय ओंख्रै ओ नोंथां फोरनि ओंख्रि मुंफोरखौ एबा मेगंफोरनिखौ मिथिगौ नामा?
औ जोंनि जे हाग्रानि मेगं बुङोब्ला जोङो जा हाग्रानि थास' बेखौबो जानो हायो। जा हाग्रानि खाबथिंनाय ओं ख्रै होनोब्ला जोङो धरमफुल खुथ्रा, सुखाब पालें जेरै लाइ, लाफा आरो सजना बिलाइ आरो जेरै जेरै माना मुनि आरो जेरै बुथुवा खुत्रा बेफोरदि गासैखौबो खांथिनानै जों जा बर'नि ओंख्रि गोबाब जायखौ बुङो खाददै खारैबो बुंनाय जायो। बेबायदि जाजाना जानो हायो आरोना नोंथां। ल केल लकेल हासारजोंनो आबाद मावनानै बेफोरखौ न'आवनो जानो हायो आरोना नोंथां। जेरै हाग्रानि थास' बेफोरबो मोनसे खाददै खा-खारै जेरै हाग्रानि थास'वाबो खारै जाजायो नाजों, ना गोरानजों। जेरै थास' बेदरखौ सैनांगो सैनानै जों जेरै अनला बायदि जेरै जायो जोङो बेबायदिनो थास'फोराबो हाग्रानि थास'फोराबो जाजायो आरो ना नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां। ओ औ आरो जोंहा गोबां मैगं गोथांफोर दं जेरैहाय ओ मानिमुनि एबा हेलायसि दैफोराव मोननाय। मान्दिया आरो थुनथुनि, दिंखिया बेबायाददि गोबां मैगं गोथां दं आरो जोंना सजना बिलाइ बे आरो सना बिलाइनि बे फिथाइफोरखोबो जाजायो सजना बिफांनि जायखौ जोङो दालिफोरजोंबो जाजायो, आलुजोंबो फ्राय एवनानै जाजायो, बेदरफोरजोंबो जाजायो। बिदिनो औ जोङो न'खराव संनानै जानो हायो आरो। औ आरो जोङो जि जे मैगं गोथां बु थुमनानै जोङो खारै ओंख्रै नाफोरजों जाजायो, नोंथाङा एसे माबोरैहाय सङो एबा मा मा मेगं लगायनानै सङो, एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां थारैनो हागोन। जेरै खाददै खारै बुङोब्ला जोंंनो खाददै खारै संनो थाखाय थाखाय जोंनो जेरै ना गोथां एबा ना गोरान नांगौ नङा होमबा नोंथां। थिग बेबायदिनो ओंख्रै खौ बुथुमनांगौबा जेरै जोंनि ओनसोल जा बा जोंनि गामियाव जेबादि जायो बेखौ एसे फोरमायनोसै नोंथां। जेरै जोंङो धरमपल होयो, माना मुनि होयो, खुथ्रा, बुथुवा, सजना बिलाइ जेरै सिंब्रि मिखि खि बिलाइ बुथुवा बेफोरखौ गासैखौबो खांथिंनानै जोङो मोनसे आइजेङाव लानानै हानानै एबा बासिनानै हानानै मोज्जां सुना लाबाय नोंथां। लानायनि उनाव बेखौ जोङो जा संगोन सारायाव बेयाव जोङो नाखौ एवफ्रामनानै लाबाय लानायनि उनाव जों बेखौ नाखौ बोखांनायनि उनाव बे मैगंफोरखौ बुथुमनाय मैगंफोरखौ जों जोंङो सारायाव होबाय होनानै खारै एसे होनानै जों फर फरबनानै लाबाय एब बा गेब्लेेजासिम बेखौ थुग्लेबाय थाबाय बेनि उनाव बेयो गेब्लेबा गेब्लेबा जोङो बेखौ नांगौ जोंनि हिसाब हिसाब नांगौ हिसाबै दैखौ होनिसै दैखौ होनानै जों खारै एसे नाङाखैबा खारैखौ होबावनोसै बेनि उनाव जोंनि अर्गानिक मस्ला सामब्राम गुफुर हायजें फानलु बेखौ देनानै सामब्राम ओ जे इसे एसे देनानै जोङो ओ बेखौ होनांगौ जेरै जाब्रांआबो होजाय होनानै जेरै नाखौ होनानै जों एसे गोबाव सम गोदौ होनोनांगौ आरो ना नोंथां थिग बे थिग बेबायदिनो बेफोरखौ एसे एसे एसे होनानै जाब्ला मिलौसिनो एबा जानायाव थावसिनो आरोना नोंथां जोंनि ओनसोलजों बिदिनो बिदि रोखोमैनो खारदै खारै संनानै एबा खांथिंनानै जानायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां
औ नोंथां नंगौ ओ ओ दा नों नोंथां जों खारै ओंख्रि होनो जोंङो बे खारै ओंख्रिरिखौ माबोरैहाय बानायनाय जायो एसे फोरमायनो हागोना नोंथाङा?
औ नोंथां खारैखौ थारैनो जोंनि ओनसोल दा एथ' ओ जेरै खारै आयथा खाथालिर बिफां जेरै खारै बुंब्ला थालिर आयथानिखौ बांसिन साबसिन हामसिन जायो होननानै खोनानो मोन्दों आरोना नों जोंनि ओनसोल जाय बायक बांसिनानो खारै आ-थालिर आयथाखौ दान उम उम बा दान नानै जेरै फोराननाय जायो बेखौ बेनि मुरा एबा बेफोरखौ बो दानख'नानै फोराननाय जायो आरोना नोंथां। थिग बेबायदिनो बेखौ राननो थाखाय सम होनांगौ दुब्लि सेख्ला एबा बबेबा दाबसे जायगायाव सानदुंनांनाय जायगायाव फोराननांगौ आरो ना नोंथां। थिग बेबायदिनो बेखौ फोराननानै रानब्ला रानबोला जों ओ बेखौ खौ बुथुम मोनसे जायगायाव दाबसे जायगायाव बुथुमना लानांगौ लानानै बेखौ सावनो थाखाय थाखाय खलथा एबा हाग्राखौ सोमस्रांनानै लानांगौ आरो ना नोंथां। थिग बेदिनो औ नोंथां।
नोंथां जोंना समावबो गो जाहोलांबाय नोंथांनिफ्राय आरो ओ खोनानो मोनगोन होननानै आङ मिजिंथिबाय आरो